हेलोव
खोनादो ना?
औ खोनादों नोंथां।
ओइ नै आं फोथाराव बोरमासो नायनो फैदो।
ओ--औ रुमा नोंथांला फ्रि ना? नोंथां ला फैयो
मा खोनादों हो?
ओ नोंथां लाबो बोरमा फैयो नामा ओ फियो नामा होनदो
बोरमा दङो मानै माथामसो दं न'आव नै आरो मेगंबो दं नै मा नो
मोजां
इनिफाय लाव थालिर इनि फाय दङो बिदिनो बायदि बायदि
फानो ना
मैथाबो दं ओमफाय मा होनदों
फानोना फाना बुंदों
माखौ मा मोनसेखौ
मे मेगंफोर खौ मैगंफोरखौ
ओइ नोंथां माने न'आव जानो थाखाय बानाय खालामनाय जादों सोरबा लांबालाय हरो जानो थाखाय
नोंगौ नोंगौ ओइ गायना लाबा मोन जायो‌ आरो न'फोराव
मा होनदो
गायना लाब ओ
हेलौ नोंथां औ औ गायना लाबा मोनजायो नोंसिनावथ गय बिफांफोराथ बिराद दंथारोखोमा ना
ओ जोंनिखिजा एसे गय बिफांफोरा खम
अ नोंसोरनिथिं गय बिफां गैयाना बारा बिदिनो बांसिन मा मा जायो नोंसिनिथिं
होम ओ माइ आबाद माइ आबा बाद
औ
बेनिफ्राय बेसर आलु जिंखा बेफोरखौनो भिन्दि बेफोरबायदि गायोलै फोथाराव उम रिजाभाव उम उम
ओमफाय जोंना दहाय आं नोंनो खोन्थाहरदोंमोनना माइ गायदों होननाया ओय नो हालेवगासिनो दं फोथोराव मायानो माइ गायनाय
उम उम
आबुं मानसिजों बुंफब जोबनाय माइ गायनाय बवा बिराद बरिया मानसिफोरा माइ गायगासिनो।
ओ एकदमबारे गावबा गाव हाखो दा गायजोबसिगोन आरो मानसि जोराना आसरितसो गावबा गाव
अ फाय नोंसानावलाय मोसौफोर गैया नामा न'आव मोसौ?
दंङो दंङो।
उम
मोसौवा सयथा दं।
जानाबो दंमोन मोसौआ दाख्लैबावैसो फानहरजोबनाय जाबाय माने दैज्लांङाव एसे खस्थ' जायो माने जोंनिथिं गांसोनि थाखाय माइ फोथाराव गायजोबोना जोंनियाव बेनिखायनो औ औ
खायसेखिजा बिदिनो जायो खायसे जागाखिजाय
माइ गायजोबथारो बोथोराव ओमफाय लाखिनो माने जायगा गैया जायो बिनि थाखाय माने दैज्लांङाव माने बिदि अखा बोथोराव माने फानहरनाय जायो जोबो आरो माने। सोरबा सोरबा लाखियो ओमबाबो जोंहा ला खिनो जायो माने।
माने जिगाबखोसो होना दोननाय नुयो खिसुमान जागायाव। जागा गैया जायोना? होनाया मोसौ दारुख होनो उम
जोंनियावबो बिदिनो खिसिमान मानसिफोरि माने जिगाब जो लाखियो। बा फोथारबारियाव बा गांसो गैयाबाथाय दाथ' बारा गांसो मोननो थांनाय नंङा, दा मानसिफोराथ' माइ गायजोब्बाय नालाय
उम उम जोंनि गिजा दंङ जागाया।
जायगा नोंसिनिथिं एसे माबाना मोजां ओय से बोरि ना जायगाया, जोंनिथिं माने एसे माने माइ गायनायनि बे बेलायाव माने मोजांबो जायो मालाबा समाव माने बिराद मोजां जायो माने जोंनियाव अखा हायोबाथाय माइ गायनो।
ओ
निफाय नै जोंनाव बोरमाबो थायो, सोरनावबा सो सोरनाबा बोरमा थागोन, इदिनो मोसौआ सोरनाबा सोरनाबा बुरजायानो थायो जोंनाव।
उम उम माने नोंसिनिखिजाय माइ गायबाथाय नाराफोरखौ गुदियावनो हायो नामा?
नाफोरखौ जोंनाव गुदियाव हाथ्रा जोंनाव इ एसे माबायाव हायो।
अ अ उम उम
माने नों बुंनाय बाय दिनो अबावबा माने मिसिं जाहायो दै सोरबा सोरबा मिसिं दाना मिसिं जाहाग्रा जाबाय नालाय।
उम उम उम ओइ मोसौ गोदानबाथाय आ रो मोनजानो नागिरा ना
औ औ जोंहाथ' माने ओइ खासि हाजिरा लानासो हायो जोंहा।
ओ ओ इदिबा मोजांथ'
उम खासिजो जाहानाय जायो आरो जोंनिया।
उम
औ
थाखाफोरनि थाखायनो एसे खम लानो गोनां जायो मोसौफोरखौ। गा फोरनि थाखायनो कम लानो गोनां जायो।
औ खम लानांगौ गोनां जायो माने मालाबा समाव हास्लाबाबो ना
हास्लाबा आरो मोसौफोर फिबा मानसि सासे नांथारगोनानो बेयाव ओ दै दौनाय बज्लायनाय लायनाय
औ
एकदम सामलायनाय मानसि नांथारगौ
औ औ औ बिदिनो जोंनाथ' उम फो बोथारावनो मानयानो मानसि नुजोबबाय माथो
ओम आलि दाननायफोर दंना।।
औ आलि दानदो सो सोरबा माइ गायदो बिदिनो सोरबा खोथिया लांदों दिनो सोरबा हाजिरा लाग्राफोरनो मा होनो सोरबा ओ सा फुदुंनानै लांदो मे मेथाय लांदो ओंखाम लांदो बिदिनो माखासे खामानिफोरखौ मावगासिनो दं आरो आरो न'नि मानसिफोरा दा मानसिनो हाजिराफोर लाग्राफोरनो ओंखाम दै हैगासिनो आरो
औ साहा लाङोना नोंसिनिथिंजाबो ना साहा लाङो ना ओंखाम लाङो।
जोंना मा होनो। गावबा गाव हाजिरा लाग्राफोरा ओंखाम लाबो हरफा खायो ओमफाय न'निफ्राय माने सा फुंदुंना हैयो आरो दै जोंनिया।
सा फुदुंना हैयो ना।
मालाबा माने साजों लोगोसे मे थाइबो लांफानाय जायो जोंनिया।
फोर लाङोना।
औ औ फिथा ओ फिथा मे थाय बिदिनो मा खासे जाग्रा लांनाय जायो आरो साजों औ औ गाबागाव लाङो गावाबा गाव जोंना हाजिराया गावबा गाव लांनांगौ आरो।
उम उम जोंनिया माने जानो फैयो ओंखामफोरखौ।
हाजिराना।
औ हाजिराया सानजौफुआव ओंखामखौ जानो फैयो नआव।
अ थिगानो बिबो माने थायो औ औ। ओमफाय नोंसिनाव इदि नारें माबा थाया नामा नारें नारें बागान। खुसेर बागान। बिदिनो खान्थाल बागान नारेंखल बागान थाया।
गैया गैया। खुसेर बागानखो खुसेर बागानखो बानायदोंमोन खुसेर बागानखो बानायदोंमोन जोंनि हिजाबो। दा। दानफायजोब्बाय
वा। जोंनियाव मा होनो फिसारि दंसैयो जोंनियाव ना गिदिर गिदिर फिसिनाय फिसारि।
औ जोंनियावबो दं।
अ।
फिसारि बुंबा दं गोबां दंनायाव।
मा होनदो।
फिसारिया गोबां दं जोंनियावबो।
अ नै जोंनियावबो ना जाहानावबो दं फिसारिया दा नाया देरबायानो एसे एसे। गिदिरानो जाबाय। ओ ननियाव ननि थाखाय जानो थाखाय मालाबा मालाबा नांगौ जायो नालाय बेखौ एसे। फिसिना दोननाय जादो। औ। बिदिनो मालाबा औ औ औ बिदिनो मालाबा आलासि फैयोब्ला माने थाबैनो माबाफोरजों ना हमग्राफोरजों हमनानै थाबैनो आलासिफोरनो जोहरनो थाखाय बिदिनो फिसिना दोननाय जायो आरो
औ जोंनोंथिया माने रायजोआबो दं रायजो क्लाब
औ औ जोंना इदि दङो रायजोनि बिदि फुख्रि दंमोन औ
फुख्रि उम नोंथां मिथिंजायबो इदि दंना
नोंसिनिजों जोंनिजों एखेयानो बायदि आं हम हमनानै मोनबाय
औ एखे दोङो दोङो रायजोनि फख्रि ख्रि बेनिफ्राय सेंग्राफोरनि
औ औ
सेंग्रा सिख्लाफोरनि हिलानि
औ
बेफोरबायदि फख्रि दं आरो
औ थागोनथ थागोन औ औ जोंनियावबो बिदिनो माने माखासेफोरा खालामो माखासेफोरा खालामा बिदिनो खालामना दोनोबा मोजां आरो इयुननि थाखाय खायबा नोङो नाखौ हमनानैबो मोनजागोन फाननोबो हागोन ओमफाय गुबुन जायगायाव हरनोबो हागोन नङा होमबा नोंथां
औ औ फानोबो जोंनिया
हा
फानोबो आरो रायजोफोरनो
औ औ
एसे खम दामावनो जाहोयो माने
अ
फानो
रायजोआवबो फानो ना औ बिदिनो दुइसफोर बिदिनो नै केजि बा दुइ केजि बिदिबो लायो माबायाव दामफोरा बिदियावनो हरो आरो ना बेसे केजिफोरावबो मोनो
केजि खमाव हर है एकस आसि
अ दे बरिया बरिया बिदिनो। जोंनावबो बिदिनो जायो। मानो मालाबा स माव इदिनो दुइस' मालाबा समाव इदिनो औ।
ना फिसाफोरा खम जारो।
औ ना फिसाया खम खम। ओम। बिनो जोंनियावबो नोंसि बिबायदियानो फिसिनानै न' न' गावबागाव फिसिनानै माबा लानाय जायो। इदिनो सेंग्राफोरनिबो थायो रायजोफोरनिबो थायो जोंना।
उम उम उम। आरो रानथार रानथारोबो माव बावबा हबावबा समाव।
औ औ जोंना अबा सार-सारजोबथार थानानै माने ना हमजोबनानै राननायबो जायो ओमफाय
उम औ औ नोंगो दे नोंसोरनिजो जोंनिदो एसे मिलायो।
औ औ जोंना इदि खालामनाय जायो माने।
उ आरो ना गेदेर गेदेरफोरखौ लोगो नांना बायो
अ अ अ इदि ओं खायफा इदि लोगो नांनानै माने बायनाय जायो माने।
औ नंगो दे एखे नोंसोरजों जोंजों माने ना गिदिरखौ न'खरसेआ जाजोबनो हाया ना लोगो नांना बायनानै जायो इदि। उम।
बेनिफाय जोंना टाइम जानो हमबाय माथो।
दे होब्लालाय
औ दे दे दे।
अ दे।